हेलौ औ
गिबि गिबियावनो गोजोन सानजौफुनि हामलायनायखौ जासिहरननाय थाबाय नोंथां।
औ औ नोंथांनिसिमबो ओ गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय।
औ नोंथाङा आंनो दानदिसे सम होनो हागोन नामा?
औ थारैनो थारैनो हागोन नोंथां।
अ नोंथाङा जुदि दान्दिसे सम होनो हायोब्ला आं नोंथांजों बिगियाननि मोजां आरो गाज्रि गोहोमनि बागै सावरायनो ओ सानदोंमोन।
ओ गोबां जौगानायखौ जोङो नुबोगासिनो जोंनिया बिगियाननि ओ जोहै जोङो गोद ओ गोदो जोङो बिगियान सरखा समावबो माबायदि सुबुङा रायजो जादोंमोन आरो दा जोङो बि गियान सर खालामनानै जोङो ओ माबायदि सोलायनाय फैदों जोङो जों दा मेगनज जों नुनो मोनबोगासिनो जोङो ओ जा सानथावयि एबा जोङो सिमाङावबो नुफेराखैमोन बेफोरबायदि बेफोरबायदि जिनिसखौनो जोङो दिनैनि स समाव जोङो बानायनानै जोङो ओ बेफोर बेफोरनि जोङो गोबां मदद मोनबोनो हादों। जेरै जोङो ओ बिगियान जौगानायनि जोहै जोङो ओ जा एगजामपोल महरै जोङो गारिखौनो हमना ला लायोब्ला गोदोनि समाव जोङो दाबसे जायगायाव दायग दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जोङो थांनो गोनांमोन मोनब्ला जोङो गोबां सम लायोमोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो गारि मथ थर ओंखारनायनि जो‌ ओ जाहोनाव जोङो दाबसे जायगायाव जोङो थांनोबा ओ थाम एबा ब्रै घन्टा होगोननि गेज समनि गेजेरजोंनो जोङो दाबसे जायगासिम जोङो मोनहैनो हायो। बिनि अनगायैबो जोङो जा दैमा एबा लैथो गेजेराव थानाय ओ जोंनि दिप ओ जाय जायगायाव जोङो गोदो सहैफेराखैमोन बेफोरबायदि जायगायाव जोङो दिनै ओ दै दै लामाजों खारग्रा जा जाहाज एबा नाव ओ बेफ फोरजों जोङो दिनै हान्थिनानै बेफोरबायदि जायगा खौबो जोङो दिनै संनो हानाय जानानै फैदों बिनि अनगायैबो जोङो ओ गोबां अख्रांजों अख्रांनि लामाजों बिरनाय बिरखं जोङो दिनैनि समाव बानायनो हा हाबाय ओ बेफोरनि गेजेरावनो जोंनिया ओ प्लेन, हेलिकप्टार आरो ओ बायदि रोखोमनि जोङो मिसाइलफोरबो एबा ओ अख्रां सायाव बिरलांग्रा बेफोरबायदि मिसाइल जोङो दिनैनि समाव बानायनो हाबाय। ओ बेफोर बान बेफोर बानायनायनि जे गेजेरावनो जोंनिया दाख्लैसो ओ ओ बावै जोंनिया जा नासा बि थांमोना आरोबाव फिन खेबसे अखाफोरखौ ओ अखाफोरखौ नायगिदिंनानै ओ साक सेसफुल ओ नायगिदिंना दिनै फैनो हानाय हानाय जोङो बिग गियान सरनायनि जो बिगियान सर खालामनायनि जाहोनाव ओ बिफ फोर फिथाइखौ जों दिनै मोननो हादों। बिनि अनगायैबो जोङो मबाइल फन गंसे मबाइल फननि गेजेरजोंबो ओ जोङो गोबां ओ मुलाम्फाखौ मोननो हादों। जेरै जोङो ओ गुबुन दाबसे जायगायाव एबा गुबुन दाबसे हादराव थानाय सासे सुबुंजों जोङो गोद दोनि समाव ओ सावरायनो थाखाय ओ बिथांनिसिम गांसे लाइजामसो लिरनो गोनां जायोमोन। नाथाय दिनैनि समाव जोङो मो ओ मोन जि था नाम्बार थुनानै जोङो बिथांजों ओ दसे समनि गेजेरावनो जोङो बिथांजों सावरायनो हानाय आरो गोसोनि खोथाखौ फोरमायनो हानाय दिनैनि समाव जानानै फैदों। बिनि अनगायैबो गोदोनि समाव जा जोंनिया ओ स्कुलफोर बन्द' एबा गरम बोथोरनि बन्द' ओ फोसावनाय समाव जोंनि जा उन्दै उन्दै खुदियाफोरा बिथांमोना ओ गेलेन नानैसो ओरैनो समखौ हगारलाबायोमोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो मबाइलनि गेजेरजों इन्थारनेटनि इन्थारनेटनि गेजेरजों जोङो दिनै ओ जो बैफोरबायदि बन्द'नि समावबो जोङो अनलाइन क्लास खालामनो हायो बेनि अनगायैबो जोङो मबाइल जों गोबां गोबां ओ मेलफोर हरनो हायो ओ बेफोरबायदिनो ओ इन्सटाग्राम एबा बायदि ओ जा एपस वेबसाइट बेफोरनि गेजेरजों गोबां ओ नांगौ ओ जिनिरफोर ओ जिरादफोरनि ओ बेफोरबायदि पि डि एफ फोर जोङो बानायनानै हरनो हानाय दिनैनि समाव जानानै फैदों बिनि अनगायैबो जोंनिया बेराम आजार नायनायनि बाथ्रा ओ जोङो सावरायनो थाङोब्लाबो जोङो गोदोनि समाव जा बिखुंनि ओ मोदोम सिङाव जानाय बेराम जेरै पाथर बेफोरबायदिनो बिखानि गाराय बेफोरबायदि गोबां बेरामखौ जोङो गोदोनि समाव सोखानो हायोमोन हायामोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो ओ जा नु गोजान आरो नु गे देर बेफोरबायदिनो गोबां दाजेमफोर जोंनि ओ गेजेराव दिहुननानै जोङो दिनैनि समाव जा उदै सिङाव जानाय पाथर एबा बिखानि गाराय बेफ- बेफोरबायदि गोदोर गोदोर गाराय फोरखौबो जोङो दिनैनि समाव फाहामनो हानाय एबा फाहामथाय होनो हानाय जोङो जानानै फैदों ओ ओ बिनि अनगायैबो जोंनिया बिगियाननि गेजेराव ओ जोङो बिगियान जौगा-जौगानायनि गेजेराव जोङो फारसे साइडखै गोबां मुलाम्फा जादों बिनि अनगायैबो फारसे साइडखै जोङो गोबां ओ ओ खैफोदावबो एबा गाज्रिबो गोहोम गोग्लैदों जोङो बिगियाननि जोहै जा बिगियाननि जोहै जोंनिया गाज्रि गोहोम गोग्लैदों होननानै आं ओ नोंथांनिसिम फंनैसो नोंथाङा मिथिनाय बाथ्राफोरखौ आङो मिथिनो लुगैयो आरो नोंथां
औ दा नोंथाङाबोथ' बुंलांखांबाय एसेबाबो जेनेबा बिगियाना जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउनि जेनेबा गोनांथार ना बियो बुहुमाव गोबां सोलायनाय लाबोदों आरो जोंनि जिउखौ गोरलै गोख्रै आरो बांसिन आराम गोनां खालामदों नङा होमबा
नंगौ नंगौ
फोनांजाबनाय-फोनांजाबनायनिफ्राय लानानै हान्थामेलासिम सोलोंथाइनि फ्राय लानानै साव स्रि जोथोनसिम बिगियाना मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जौगाबोदों नङा होमबा बिनि जोहैनो जों दिनै नाथाय बिगियानखौ मोजाङै बाहायोब्ला बेनि माखासे खहाबो दं जेनेबा बिगियाननि देरसिन मुलाम्फायानो जाबाय बियो जोंनि जिउखौ सुबिदा गोनां खालामबाय आरोना जों रायज्लायनो आरो गियान आरजिनो मबाइल फन जेनेबा कम्पिटार इन्टारनेट आरो टेलिभिसनफोरखौ बाहायो गोनोखोआरि दिहुननायफोरा सुबुंनि नाजानायखौ खम खालामदों आरो समखौबो रैखा खालामदों नङा होमबा साइन्सनि जोहै
मुलिनि बिथिङाव बिगियाना देहा फाहामगिरिफोरखौ भेक्सिन मुलि आरो जौगा थाखोनि फाहामथाय दिन्नायाव मदद होदों जाय बोसोरफ्रोमबो लाख लाख सुबुंनि जिउ रैखा खालामो नङा होमबा।
बिगियाना आदबखौबो जौगा होदों। आबादारिफोरा आबाद दिहुनथाइखौ बांहोनो थाखाय गोदान मुगानि मिचिन हासार आरो दै जगायनाय आदबफोरखौ बाहायो।
हान्था मेलायाव कार बास रेलगारि आरो बिरखंफोरा दावबायनायखौ गोख्रै आरो आराम गोनां खालामदों नङा होमबा?
आरो बेनि बागै नोंथाङाबो मायबा मिथिबावावगौ नामा? हेल' नोंथां हेल' नोंथां। हेल' नोंथां। हेल'